अन
उम खोनादों दा?
खोनादों।
हा।
खोनादों नोंथाङ?
औ खोनादों उमह उमह।
अ अ।
बे समाव
ओरैनो मा मा जानानै मोजां मोनो ओरैनो?
ओम जानायाथ' गासिखौबो मोजां मोनो जानाय लोंनाय जानायाथ'। जेरै मानसिनि जिबनाव जानो लोंनाय गैयाब्लासो जोंहा जेबो गैया नालाय नङा? औव। दासिम मोजां मोननायाथ' ओंखामानोसै जोंना जोंनाथ ओ साबसिना जाहैबाय बेदर।
ओम।
नोंथां नालाय?
आं साबसिन होनजानाय बे साब साबसिन होननानैथ' जोंङो ना बेद बेदेरानो जानाय थाङो साबसिन होनबा।
ए ओम
नोंथांनि जानाय लोंनायनि ओरैनो हेबिटा जानायनि समफोरा मा टाइमिंफोरा
अ आं बेखौ एसे फोरमायना हरनोसैना मरनिंआव खनसे जेरै सेभेन। दुय सातथानिफ्राय स्नि बाजिनि फ्राय आ आत बाजि ओ दाइन बाजिसिम बे जानाय फुंनि बिनि उनाव उम सानजौफुनि जानाय जेरै सानजौफुनि जानाय बार'थानि गेजेरनिफ्राय दुइथासिम बे आरो जोंनि ओमफ्राय मोनाबिलिनिया जाहैबाय नयथा बा दस थानि गेजेराव जोङो मोनानि जानायखौ जायो आरो नोंथांनालाय। जानायनि माबाफ्रा टाइम टेबोला।
जानायनि सम बिदिनोसै फुङाव बिदिनो साहा लोंनाय जायो। बिनि उनाव फुंनि होनबाथाइ नौथा दसथानि गेजेराव जायो। आरो सानजौफुनाय होनबा दुथा जायो। फाय जायो हर दिनहोनबा नौथा दस जायो।
औ औ मानो होनब्ला जोंहा बिदि सातथानिफ्राय आठथासिम
औ औ
स्कुलबो स्कुलबोआव स्कुलावबो थांनांगौ जायो नालाय ओंखायनो जोङो फुङावनो माबायो आरोना फुंनि जानाय खौ जोङो जानानै स्कुलाव ओंखारलाङो आरो बेनोसै।
नोंथाङा ओरैनो स्कुलाव डिउटि मावो।
औव बिदिनो स्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै एसे प्राइभेटआव।
प्राइभेट।
गभमेन्टथ' नङा प्राइभेट स्कुल।
ओ औ औ माबे ओरैनो फरायसालियाव माव माबे फराय सालि बिदिनो फरायसालिनि मुंआ
फरायसालि मुंआ डाइमन इंलिस स्कुल।
मा बुंदोंमोन नोंथां‌
डायमन इंलिस स्कुल।
डायमन इंलिस स्कुलाव औ
ओम नोंथाङा माबाफोर जब मावो नामा
बिदिनो आंबो प्राइभेटआवनो दं हाबनानै
औ अब्ला बे समाव जों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा नोंथां
अह अह
जानाय लोंनायाथ' थाखायो नालाय जेरै माइरं ओंखाम जायो नङासे जोंनि जिबनाव जानाय लोंनाय गैयाबाथ' जों देहाखौ माबा मोननाय नङा बोलोबान मोननाय नङा नङासे जानायजों जों मा खालामनो हायो जोंनि देहा सास्थ्र'खौ जोङो थाजिम लाखिनो हायो नङासै जेब्ला जोंनि जिबनाव जानाय लोंनाया खम जालांगोन जोंहा देहायाबो नाख्रेबजागोन आरो बिदिनो अब्ला नोंथांनिफ्राय फंनैसो बे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ जानाय लोंनाया दा जोंहा साबसि सिन जानो गोनां बेराम बेरामनि थाखाय सोखानो बेराम सोखानो थाखाय जोंहा साबसिन फुद आदार होनब्लाथाय ओरैनो मा दंसै आरो नोंथां?
ओम औ
बेराम सोखानो थाखाय आरो
ओम नोंथांना नेटआ एसे माबा नामा?
औ एसे आपडाउन जादों । दासान्दि बे बेराम सोखानो थाखाय नोंथां मा दारा साबसिन जागोन दा गरमाव बेबायदि आरो?
एह बिनि बागैथ' एसे बुंनाया थानजासिगोन नोंथां नोंनिफ्राय मा सानो नोंथां? नों मा सानो मा आदार जानो जों बे गरमाव गावनि देहाफोरखौ थाजिमै लाखिनो हागोन?
फिथाइ सामथाइ
औ
जायखौ जों भिटामिन होनानै मिथिनाय जायो आपेल आंगुरफोरा थालिर
औ
देहानि थाखाय थाजिम लाखिनो थाखाय
ओम ओम
फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगोन जोङो जेसेहायो।
ओम
नोंथाङा बिदिनो मिथिगोबा ओरैनो एसे भिटामिन गोनां जायखिजाया मि
एह ओम दानि जुगावथ' जोंहा गोबांथार फिथाइ सामथायाइया जोंनि बारिफ्रावनो थायो नङासै।
औ औ
बे सफारि प्लाम दा बिदि रोखोम रोखोम फिथाइफोर दङ जों देहाखौ मा खालामनो हायो देहा थाजिम लाखिनो हायो आरो बा जों भिटामिन मोनो। नङासे नोंथां? ओम ओम
नोंथ' ओरैनो फिथाइ सामथायाइ महरै मा मा ओरैनो लायो आरो जे देहानि थाखाय मा मा फि-फिथाइ सामथायाइखौ नोंथाङा बांसिन प्रिपेयार खालामो बा मोजां मोनो? बा लायो आरो, जानाय थाङो। बेयो मोजां साननानै न'खर फोराव बेयोन मोजां साननानै जाहोयो बा जायो न'खरफोराव हेबिटखौ लाखियो।
जेरै आपेल आंगुर बेनोसै आरोना नोंथां उम नोंथांनिफ्रायालाय
बिदिनो थालिर जानाय थाङो जा गरमनि थाखाय दा थालिर। आंगुरफोरखौ थाइजौफोरखौ बेखौ जोङो जानाय थाङो सानफ्रोमबोथ' होनना बुंनो हाला सानसे बा साननैनि उनाव
उम औ
दाथ' बिराद सान्दुङा बिराद गोसा बोथोरा गरम जा भिटामिन दिखौ भिटामिन दि नांथारगौ बिगुरनि थाखाय पाल्ट्राभायलेट थो
जेनेबा नोंथां ओ जोङो बेफोरखौ लानोबा भिटामिनफोरखौ लानोबा जों मा मा फिथाइफोरखौ जानानै जोंनि देहाफोरखौ जों गोग्गोमै लाखिनो हायो दे नोंथांनिफ्राय फंनैसो? बे गरम बथोराव आरोना?
औ
उम
खोनादोंनो नोंथां?
ओं खोनादों ।
दे नोंथांनिफ्राय फंनैसो इन्ट्रदाक्सनखौ होदो देन माबानि?
ओ भिटामिन दि पिटामिन दि फोरफोरखौ एसे मोननांगौब्ला जों नाफोरखौ जानो हायो । भिटामिनफोरखौ मोननो थाखाय ओ नाखौ जानो हायो मोजां देहानि थाखाय ।
उम
आरो ओ बावनानै दं नोंथां ।
ओ
बावनानै दं जोङो ।
उम खोनादिया माथो मोजांनो नों
भिटामिन भि नि थाखाय जों नाफोरखौ जानो हायो होनदों नोंथां?
औ औ ओमफ्राय
नोंथां माबाफोर मिथिगोन नामा दा आंनियाव ओरै सोमोन्दै गैथ'वा भिटामिन माना भिटामिननिफ्राय मबाइल भिटामिनखौ मोननाय थाङो बेफोरबायदिया नलेजाव गैया ।
स्टाडि खालामनाय थायाखै नालाय
उम
नोंथाङा आरो भिटामिन थानाय मोननैसो बुंनो हागोन नामा भिटामिन माबे मुवायाव माबे फिथाइ सामथायाइाव भिटामिन मा भिटामिन दं ।
ए जेरै आफेल जेरै आपेेल आंगुर भिटामिनमोनो सफारिफ्राव
औ
बेनोसै आरो ना आरो बिदिनो रोखोम रोखोमनि फिथाइ सामथाय जोङो भिटामिन जेरै मोननो हायो जोंनि देहानि थाखाय । उम
औ गावनि थाखाय जानाय थाङो बिदिनो फिथाइ सामथायानो जाबा
उम उम उम जेनेबा जों मिथिनो मोनो ओ रुटिफोर जायोबा जोंनि देहायाव मा मोनो बेनि सोमोन्दै?
औ
बुंनो हागोन नामा
रुटि बेफोराव बांसिन आलु बेफोराव जोंहा कार्बहाइद्रेट थायो नालाय बेदर नाफोराव बांसिन जाहा फिट फिट फेथि मेजेम हारि थायो नालाय बेफोरखौ एसे खम खालामनांगौ जायो आरो जोंनिया आ आलु बेफोर ओंखाम रुथिफोराव कार्ब'हाइ ड्रेट थायो बेराम आजारनि थाखायबो एसे बोरै बाजार भारत ओमफ्राय बेरामनि थाखाय थायो आरो जोंहा जेरै सुगार बेमारफोराव एसे उसुबिदा जायो आलु रुटि ओंखामफोरा दा जायनिखियानो सेफलि
बि